हेल'
हेल'
औ नोंथां मा खालामदों?
ए आङो ओइ ओ सेल हेल्प ग्रुपनि मिटिं दङ' लोगोफोरजों
ए ए
मोन आं माबा सावराय नामा नोंथाङा?
खारनानैहाय लारायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दा फ्रि ना?
फ्रियानो फ्रियालाय।
ओहो जायखिया देलायखादां।
उम
आ
माथो ओंख्रि जादों?
ओंख्रियाथ' माबामोन हो जोगोनार बाथ थोन आरो ना बाथोन आरो बे आर्टिफिसियेल मैखुन बानायनाय बेमोन आरो नोंथांमोनहालाय?
अ' हेल' अखाबो हादोंमोन जोंनिथिं नोंसिनिथिं हायाखै नामा?
जोंनिथिं गो-गोया गैनायालाय
अ
थिं बुरजायैनो हादों अखाया।
दासो नागारदों
जोंनिथिं जाय हायाखै हानाया गरम सो जादों बिरादनो।
अ गरम जादों अ फारसेथिं हाबा फारसेथिं गरम जायो खोमा।
औ
उम
जेरावबो थाङाखै सानाव?
सानावथ' जेरावबो थांनाय जायाखै सानावथ' अखाबो हायाखैमोन नालाय दिनाबो गरमथारमोन नालाय जेरावबो थांनाय जायाखै।
माबासोनिफ्रायसो बार'थासोनिफ्रायसो हादों अ खाया ओ दुइथासिम।
अ हेलौ
हेलौ
औ
एसे थसा खोनानाय बायदि मोनदां नोंथां
दालाय
नोंनि रायलायनायखौ थसासा खोनानाय बायदि मोनदां नोंनि रायलायनाय
दा खोनादों?
अ
हा
बायजोआव थांनाय जादोंमोन
नोंथाङा
औ
अ ओरैनो बेरायहैदों? उम
औे
हा?
खामानि दंमोन नालाय एसे।
ए अ खामानि दंबाथ' उफाय गैया नोङो गरमबाबो थांनांगौ गोनां जायो।
नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खयजन फालाय?
ओ ओरैनो दसजन
बिदिनो मान्थलि एसे एसे फैसा खांनानै दोननाय जायो।
उम
बेखौनो सुत हरो जोङो। हो?
माला माला हरो?
माला माला मोननो!
न ख
मबाइला नोंना एसे डिस्टार्ब नामा नोंथांनालाय?
फैसाखौ माला माला खांनाय जायो होनदां?
ए बिदिनो मान्थलि माबाया बे फन्द्र' थारिकबाथाय
औ
ए माबा जाखायो मिथिंआ। मान्थलि पन्द्र' थारिक दडेटखौ लादों आरो जोङो।
औ औ
उम
नि
होमबासो हा?
बेसे बेसे खाङो
खोनायाखै।
बेसे बेसे खाङो?
बारा बुरजा खाङा मान्थलि फास्स' खांनाय जायो।
ए
बेखौनो फाइभ पारसेन्टाव सुत हरनाय जायो आरो।
सस
औ
दाबो फाइभ फार्चेन मोननांगौआव उन्दुलांसै।
अ'
ओबाव नायोमोन होनदां?
हा?
फाइभ पारसेन्टनि हरनो हायोबाथ' मोजां।
औ फाइभ पारसेन्टनि हरो बारा टेन पारसेन्ट लायोबा होख'नो हायाना लाग्राया बेनि थाखाय जोङो फाइभ फारसेनो हरनाय जायो।
ए ए ए।
नोंथांमोनहालाय फान गैया नामा?
औ। मोजां आजिखालि फान थायोबा।
औ औ।
मा मा खालामो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव?
जोङो बिदिनो समाय समाय आलु गायो। जुखाम गायो जोगोनार गायो आरो जोङो।
औ
बिदिनो मुलि सारनाय जाया नालाय।
औ
जोगोनार फिथाइफ्रा बुरजा थाइला सेवलांजोबो थाइनाया थायो सेवलांजोबो।
उम
आरो जोङो बेखौनो गबागाव गायनाय नालाय हासारनि नङै नालाय। गाव गाबागाव बायनानै जानाय जायो आरो बाजाराव लांनाय नाङा।
साय गायनायनि
औ ओमफ्राय जुखामखौ बिदिनो गामिनि मानसियानो अर्डार होयो आरो।
औ औ।
मेडिसिन गैयै होननानै जानो होननानै जाय लांनो गोसो बियो आंनो एथ' नांगौ होननानै मानायखौहोनाय जायो आरो।
खोन्थानानै लांनाय जाहैबाय आरो।
औ औ।
माबा नामा गा ओ मा होनोमोनलाय?
हा?
लायो?
खोनालाय लाङासैलै।
हानाय समफ्रावनो लायो?
औ औ खानाय समावनो लायो फनाय समावनो। आलुखौबो बिदिनो हाथायाव लांनाङा।
औ।
बुरनाय समावनो जाय लोगो मोनस'नो लामा जिं जाबाय नालाय। गायनाय जायगाया।
औ।
जाय मोनस'नो बेयो आंनो एथ' केजि हर होननानै बियो। बुरजा बुरजा लांथारो। बिदि आरो जों हासार हासार होनाय जाया नालाय।
औ।
उ
मासे गुवार गायो फालाय?
माबा एक बिगासो जागोनदां एक बिगा। औ एक बिगायाव गायनाय जायो जोंङो बिदिनो ट्रेक्टर होबाय।
ट्रेक्टर होनानै माबानाय जायो गायनाय जायो। जोंनो खोयो जोंनो मावो जोंनो गायो आरो।
औ
हाजिरा होआ जोङो।
अ हेल'
दा बोथोराव‌ गायदों?
ओहो दा गाया।
दा जेबो गाया आरोना?
ओहो दा जेबो गैया माबायाव गायो। ओ आगस्ट आगस्टआव गायो।
आगस्ट निफ्राय गायो
हा?
मा गायगोन
आलु आलुखौनो इदिनो लासै मावो जोङो। न'आव जाखां लोंखांसो मावहैनाय जायोना।
उम उम।
इदिनो ट्रेक्टर एवहोबाय हाग्रा गारबाय। एफा एफा इदिनो मावलांनानै। इनो आगस्ट'आव गायोबा थाब मोनजासिननाय जायो नालाय।
ओंखायनो हा? जुखामखौ आलुखौ बुरखांनानैसो गायो।
बेनि उनाव।
औ आलुखौ बुरखांजोबबासो जुखाम गायो नङाबा बे आलुजों समान होफायोबा
अ।
मोननाय नङा जे बे जुखामा ग्रो-गोजौ गोजौ जायो नालाय। समान गायजाबजाया आरो बेनि रो दाया बेदरखौ सुथाबगोन आरो मोजाङानो जानाय नङा। समानजों गायोबा।
मा मा
हा?
मा मा संखो
बिदिनो मा मासाव माने माग मासफ्राव बुरैनाय जायो जोङो।
ए ए बे नंखायथि आरो ना
औ थो गायना लानोसो बुरनाय जायो जोङो आलुखौ। नङाबा दोनजायाना गोरलैयाव बुरिबा मोजां जाया बिगुर थुलुजोबो।
औ औ
ओंखायनो एसे बिफां थैहोजोबथारनानैसो बुरनाय जायो जोङो।
ज' ज' मावनाय नालाय औ ज' ज' मावनाय नलाय इन्टारेस्ट जायो लासैयै बिदिनो दुइथासोनिफ्रायसो ओंखारनानै मावनाय जायो जोङो।
ए
बारा गोबाव मावा दफा-दफा।
औ
बयहाबो न'आव खामानि थायो नालाय।
औ
उम दे होमबा आङो। ओ-लोंगोफोर लेंंहरगासिनो दङ हनै थांनोसै नामा नोंथां?
दे दे दे जागोन दे।
औ दे
औ दे दे